खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
मोन
खोनादों नोंथां। खोनागासिनो दं आं
हेलौ खोनादोंना नोंथां
उम खोना खोनागासिनो दं आं
हेलौ
हेल' औ हेल'
हेलौ
औ खोनादों नोंथां हेल'